खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां।
अ'। नोंथाङा मबेलखौ एसे खाथियाव लाबानो जाबाय माने मोजां खोनाफैयाखैमोन हेलौ।
आतसा।
मा खालामदों
मा खालामदों नोंथाङा।
हेल' अ आं जिरायनानैसो दङ माने नोंथांना नेटवर्क एसे प्रब्लेम जादोंदां।
दाथ' प्रब्लेम जायो। नोंथांमोनना माइ गायबाय नामा? हेल'
अ खोनाबाय दासो नोंथां।
खोनादों ना? ए ओ नोंथांमोनालाय जेनेबा मा-मा माइ गायो?
जोंहा इदिनो माइब्रा गायो आरो फरिमल माइ गायो यो। आरो जोसा
ए होमबा जेनेबा बे माइ गायनायाव माबायदि माइ गायो जेनेबा माइ गायनायनि यिसे सोमदै खिथा दो आंनो
औ हागोन हागोन ओ माइखौ गायग्रोनो थाखाय गिबियावनो खारायना लाग्रोयो खारायना लानानै खोथिया फैयो। खोथियाखौ फुग्रोयो आरो खोथियाखौ फोखांनायनि उनाव फुनानै आखाम हिसाबै फुसिगोन एनिफ्राय हालेवखांनायनि हा गोमोनाव गायना होसिगोन।
अ
आरो माबाफोर जा मोनथिबावनो लुगैदों नामा नोंथाङा?
मार मा होनदोंमोन?
आरो माबाफोर मिथिबावनो लुगैदों नामा होनदां।
अ औ माने जेनेबा बिदिनो बिगासे माइ गायनो थाखायबा बेसे इसेबां माबा सम लायो आरो माबायदि बेसे बुरजा गाय गायनांगौ मानांगौ गौ
अ मा होनो बिगासे जायो ओ एक घन्टा दुइ घन्टासोआव हानाय जायो आरो।
अ बिगा बिगासेखौ आरोना नोंथां?
औ औ
औ
नोंथांमोना माइ गायोना गाया?
जोंहाबो बिदिनो एसे गायो नोंथां खिन्थु माने दैनि आंखालाव बारा गायनाय जाया जोंहा।
आदसा जोंनाबो दैनि एसे आंखा खालानो जायो।
औ होमबा जाखांबायमोन? अ आंबो जाबायानो नों नोंलाय जाखांबाय?
आं जाखांथ'वाखै संगासिनो।
अ मा एंख्रि संदों होनबा?
खांख्रिखला आलु
हो?
खांख्रिखला आलु
जोंहाबो बिदिनो माबासोमोन लाफा जों लाइ ओंख्रि लाफाजों लाइ माने खारै ओंख्रि ओमफ्राय दावदै फाजिसोमोन जोंहा
आदसा नोंथां फेमिलिया साबेसे?
ओ जोंनाथ' बिदिनो दङ फेमिलियाव माने गासिबो माने बिजनेस खालामो आरोना नोंथां।
आस्सा मा मा बिजनेस मावो?
बिदिनो आबाद। मावनाय आरो सापातनि बिजनेस खालामनाय मानाय आरो ना?
साफात गायनायाव बेसेबांसो खरसा थाङो नोंथां?
अ साफात गायनायनि बागै होनोब्लाथ' जेनेबा सापाद गायनो थाखायथ' गिबियावनो जों हा खौसो नायगोरनांगोन। नालाय बेसे बुरजा दं हाया बिदिनो हा-हानि सायाव जेनेबा बिगा जेब्लाथ' इसिबां बारा खरसा थाङा। बिदिनो नों बेसे बुरजा गायो बिनि सायाव सोनारनानै खरसा थाङो नोंथां।
आचसा। बिगासे बिगासे
औ बिगासे
औ बिगासे गायनो थाखाय जिखुनु जों फार्स्टआव फुलि लाबोग्रोनांगोन फुलि लाबोनानै बे बिगासे हाखौ माने फोसाबनानै लाग्रोनांगोन बा साफत गायनो थाखाय फार्स्टआव बे हाग्राफोरखौ माने फोसाबनानै साखोन सिखोन सिकोन खालामनानै लाग्रोबाय बिनि उनावहाय खालामखांनानै जेब्ला हाया जा हाखौ बिदिनो बाय गुबुन गुबुन गारिफोर माने हाग्रा गैयि बायदि खालामनानै सां लाखांनानै गुरै खालामनानै उनावहाय मयाव लाइ साफातखौ गायो आरो नोंथां
आरो हाजिराफोर लैयबाय बायो नामा?
औ हाजिरा लानांगौ जायो। सासेयाव खमैबो दाथ' सापात खानाय होनोब्ला थामजौ रां जायो सासेयाव आइजोफोरनिया ओमफ्राय हौवाफोरा एसे बांसिन मोनो बायदि मोनदां
आचसा
औ। होमबा नोंसोर सापात गायनो नागिरदों नामा?
सानदोंमोन बिगानैसो गायनो सानदोंमोन नोंथां।
अ।
बेनिखायनो सोंहरनाय जादों आरो।
औ गायजायो साहापाट गायोबा मोजाङानो मानो होनोब्ला साहापात गायनानै दोनोब्ला जों बिदिनो न'खराव नांगौ खौ एसेबाबो माने जानाय लोंनाय खरसा मोन